हेलौ थिगानोना हेलौ
अ खोनादो दे दासो । अ खोनाबाय। बुंलांदो दे ।
ओम औ खोनाबाय ना अ
औ खोनाबाय बेनिफ्राय जों नोंसिनिया माबायदि सोलिगासिनो दा सान्दि?
अ दोङो दे मोजाङैनो दोङो मोजाङैनो सलिबाय थादो दा बरथमान ।
आतसा दोङो आंनियाबो थिगानो। गथ'फोरा फैबाय थादोना सम बादियै?
फैदों फैनायालाय समबादि फैदों ओ बे साननैसोआ बांद्राय गरम द्रायना बोथोरा ।
औ जोंनियाव बोथ'। नोंसिनाथ' दंफां लाइफ फां दंना गैयालै फरायसालिनि खाथि खाला?
ए गैथ्रालै जोंनिया दंफां लाइफांङानो । बिराद गरमथार जायो ।
औ औ। जोंनियालाय दंनाया उम। जोंनालाय दङ दंनाया। खिन्थु जोंनिया बाउणडारि वाल गैया नालाय बावनदारि वाल गैयिनि थाखाय माने बाहेराव लानाय जायालै । ओमफ्राय बै न'आबो थारमाने जो जोंनिया उखुमा बेै माबानि मा होनोम मोन बेखौ? माथिं माथियाथिंनिलै।
माथिया थिं अ बिराद गरम जायो बेयो।
औ गरम जायो माथिया थिंङा।
माने बेयाव सान्दुंआ हाब थाब ओंखारलांनो हाया।
ओ।
बे गरमा थाब ओंखारलांनाया सोबना
सोबथाबना लाबा आरो ओंखारलांनो दान जायरा न? माने थाब ओ। सोबना लानो हाया खिन्थु जाय समाव सोबना लागोन गोबाव लाखिगोन आरो ना।
अ गोबाव लाखिगोन अ थाब
अ अ गोबावजों गोबावजों गुदुं जायो निफ्राय आरो गुसु जानायाव गोबाव नांगौ जायो आरो न?
औ औ औ।
उम। नोंथ' बिराद खस्थ' मोनो। हम।
औ। आजादाथ' जासिगोनानो।
अनजादाबो जासिगोन। जासिगोनानो।
ओरैनो फरायसाफोरा
उम।
फरायसाफोरा फरायनायाव माबायदि?
फरायसाफोरालाय मा बुंनो एसे गिदिरफोरा बाय मोजां। खिन्थु दोङोलै बहुद हायै दोङ'। माबाबोरा उम। सोरबा सोरबा हांखो सिनायिबो दङ'। नै थाखोथाम, थाखो
औ औ औ।
ओमफ्राय हानायबो दङ से थाखोफोराव। सेे थाखोआवनो बा जथायना फरायनो हानायबो दङ।
औ बेफोरो जाबाय गा जुनफोराबो एसे न'आव गुरुथ' लानानै फोरोंबाय थायोब्ला थाब हासिननाय जायो आरो।
उम उम। दा बेनो जेनेबा जों जाय बे फरायसालिफोराव मावदो बा जों जायबायदि फसंथानाव औ बेफोरबानि बेफोरबादिनि फरायसाफोरखौ माने बारा जोथोन लानो नागिरालै
औ औ बांद्राय बांसिनै बांसिनै माने प्राइभेटाव होनाय फोरासो बांसिन गुरुथ' लायो।
औ बेफोर बादि जायो ना।
सिखारनायनिफ्राय ओ रेस्टनि फ्राय दुगैनायनिफ्राय साब सिखोन थानायनिफ्राय बांसिन गुरुथ' लानाय जायो। ओ प्राइभेटआव होनायफोरासो।
उम उम। सरकारिफोरनिखो बारा दोनखानाय बायदि जायो आरो ना। टिउसनबो होनो नागिरा उम फरायनायखोबो गोसो होनो नागिरा। बिमा बिफाफोरा इदि जायो आरो। उम
बिनो आरो जो जोंनि सरकारि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोर ए जिथु रिजाल जायो मोजां जायो इनि खार'ना बेफोरनि थाखायनो जायो आरो बांसिनै आं बिदि स सानो आरो नोंथाङा दा मा सानो माबायदि
उम नंगौ नंगौ माने उन्दै गथ' नालाय जों बयबो बो जोथोन लानांगौना बिमा बिफायाबो जोथोन लानांगोन। आरो जों फराय फोरोंगिरिफोराबो जोथोन लानांगौ आरो
ओम ओम दा बेनो आरो सासे फरायसाखौ मोजां खालामोब्ला मोजां खालामोब्ला
ओम
बयबो माने ओ गुरुथ' लालायनांगौ बाथ्राया बेनो
ओम नंगौ दे नोंसि- थिनायालाय माबायदि?
जोंनियाव माने गामियानो एसे माबा मा होनो आं एसामिस मिडियामआवसो गुरथ' होसिननो नागिरो। माने फरायसाफोरखौ एसामिस मिडियामआव होनो नागिरो आरो
अह खाथि खाला माने ओम आथि खाला माने माबाफोरा खम नालाय जोंनि मानसिफोरा एसे खम नालाय ना ओंखायनो एसे बांसिन बेखौ प्रिपारेसन नुयो आरो खाथि खाला फरायसालि फोराबो आरो बिसोरनि मिडियामनिसो थाहैबाय नालाय ना ।
औ औ ।
बेनि थाखायनो आरो उम
मोजाङैनो बाखि
बाखि थिगानो आरो न नोंसिनाथ' गोदान फोरोंगिरिबो फैदों खोमा?
औ फैदों फैदों । गोदान फैदों दाखालि मेल मेनि बिल' जयेन जानायसै बिथाङा ।
उम गोजाननिफ्राय फैनाय एसे खस्थ' जायो आर न?
जायो जायो गोजान जायो बासजों फैयो बिथाङा थांलाय फैलाय असुबिदा जायो । नोंथांमोननिया ओरैनो औ औ थां सिथाबा साबोसे?
जोंनियावथ' दङ साथामानो दङ ।
अ आतसा ।
नोंसिना साबोसेमोन?
जोंनिया दा साथाम दङ । साथाम दङ ।
बाखि उम गामियारिफोराव माबायदि फरायनायफोरा? मेट्रिक होगोन फरायसाफ्रा? उम
औ बिथांमोना फरायदो दासान्दिलाय मोजाङैनो ।
अ उम उम दे डक्टर इन जिनियरबायदि प्रिपेरेसन खालामग्रा फरायसाफोर दङ ना?
दङ दङ । दा सानदै सासे दंथ'यो ।
उम।
गौहाटियाव कचिंबो लाहैदोंमोन बिथाङा।
उम उम।
दा मा खालामो । रिजारासो मोनथिसिगोन होदों दाख्लै नेटखौबो ओरैनोसो होदों। नाथाय नितआथ' पेपार आवट जादोंब्ला
जायखिजाया होदो आरो न मोज जाङानो दा बरथमान गामिफोरावबो न थिगानो।
नोंथांमोनयाव ओरैनो गामिफोराव माबायदि? फरायनायफोराव
जोंनियावबो दङ दे मोजा मोजाङा मोजाङानो थांनाय ओ दुइ बोसोरसोनि फ्राय मोजाङानो एकदमबारे फरायनायफ्राव। होम। एकदमबारै सोरबा सोरबा हायार सेकेण्डारियाव माने दाइन जिबा बो दाइनजिबा जौखोन्दो मोननायबो फरायसाफोर ओंखारबाय आरो।
औ औ मोजाङानो होमबा अ बिदिथ' जोंनियाव आगोलाव ओंखारबाङामोन दा एसे ओंखारनाय जादों। नङा होमबा?
उम उम। बेनिफ्राय दाखालि आरो दाखालि आरो सासे डाक्टर ओंखारबाय।
औ बिराद मोजां होनबा ।
उम डाक्टारआ माने
माने सुबाया बेलेग आरोसना । थेवबाबो माने लिरनाया जों जोंनिखायनो दे आरोना। जोंनि खामिनिखौनो लिरो बिदि आरो मोजाङानो। उम।
उम।
बेनिफ्राय दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो। लुबैयो जे डाक्टर जुदि फरायनांगौबा आ फरायायस बोरै फरायनांगोन दा मा आयदाखौ लाना फरायनांगोन
दा डक्टर फरायनांगौ होनोब्लाथ' जोङो मेट्रिक पास जानायनि उनाव साइन्स स्ट्रिमाव लानांगोन साइन्स स्ट्रिमाव लान उनाव बेयावबो जोङो साबजेक्टखौ सेलेक्ट खालामनो रोंनांगोन जेरै जोङो डक्टरनि थाखाय आ फिजिक्स केमेस्ट्रि आरो बाय'ल'जि बे मोनथाम साबजेक्टआ थाथारनांगोन।
बायल'जिखौ लाथारनांगोन आरो न' मेथ्स
औ लाथारनांगोन मेथ्सखौ लायाबाबो जायो।
अ मेटसनि मेटसनि सोलायै जों गुबुनबो लानो हागोन गोन आरो न
आंबो नोंथांनिफ्राय मिथि लुुबैदों जोङो सासे इन्जिनियार फरायनोब्ला मा मा साबजेक्ट सो लाथारानो गोनां जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
इन्जिनियारिं फरायनोबाथ आंबो मिथिनायाव साइन्सआवनो फरायनांगोन। फ्राय फिजिक्स केमेस सिरि आरो मेससा थाथारनांगोन आरो। इसेयाम थाथारनांगोन। ओमफ्राय। बाखि नोंनि अपसनेल मा लायो दे आरो
बाखि ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव नोंसिनि स्कुलाव बेफोरबायदि मिउजिकआव मिउजिक लाइनाव फोरोंगिरि बा मिउजिक लाइनाव फरायनाय फरायसाफोर दङना।
मिउजिक लायनाव बिदि फरायसाफोर गैथवा ओरैलाय बे माबायाव ओ क्लास टेनसिम मेसे इल थि साबजेक्ट लानो हायो नामा?
उम।
बिदि लानाय दङ।
ओ ओ ए।
इदि खिन्थु डाइरेक्टलि मिउजिक लाइनाव फरायखानाय बिदि गैथवआ आरो।
अ आतसा आतसा।
नोंथांमोनजों दङ नामा?
जोंनियावबो बिदि गैया मिउजिक लाइननि मानसि इदि गोजौ लेभेलालासे गैया आरो इसे इसे -एनै जेनेबा मोनै हाइ स्कुल लेभेल बा
औ।
गुबुन बायजोआव ओरै लानाय
उम आतसा नोंथां होमबा जोंहा समा जाबाय नामा?
अ बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै न औ दे होमबालाय गाबोन रायलायनो दे।